हेल' औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां?
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ
औ माने नोंथाङा दा दानि जोंनि दा गोलोम बोथोर आरो मेसें बोथोरनि गेजेराव मा होनो माबायदि फारागखौ नुनो मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जेरै जोंना गोलोम बोथोर एबा गोजां बोथोर जेरै दैज्लां बोथोर बोथोर मेसें बोथोर नङा होनब्ला नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोङा ओ‌ मेसें बोथोरावहाय ओ गोबां माने आलादा आलादा माने बार बारनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंना मेसें बोथोरावहाय अखानि बिबाङा गोबां खम जायो बिदिनो जोंना अखाया माने हाबांनो नागिरा जोंना बिदिनो अखाया औ माबेबा माबेबा समाव हायोब्लाबो माने गोबां खम हानायखौ जों नुनो मोनो ओ जेरै जोंना बिदिनो मेसें बोथोरावहाय जायगाफोरा एबा हाफोरा बिदिनो रानसाव रानसावनानै थानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो बिफां बिलाइ जेरै मिथिंगायारि महराबो जोंना सोलायो मेसें बोथोरावहाय बिदिनो औ बिलाइ फोराबो माने एसेबां माने खिलिनानै थानायखौ जों नुनो मोना। जेरै बिफां बिलाइफोराबो एसे एनै माने राननाय एबा बिदिनो रानग्लायनानै थानायखौ जों नुनो मो नो मेसें बोथावहाय ओ जोंना जेरै मेसें बोथोरावबो जेरै जोंना गोबां रो खोमनि आबाद मावनायखौ माने आबाद मावनो हायो आरो जोङो ओ बिदिनो मेसें बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंना मेसें बोथोरावहाय बि दिनो गोरान गोरान जायगा जानानै थानायफोराव माने बिदि नो आबाद मावनो हायो जेरै जोंना मेसें बोथोरनि आबाद होननानै जों जायखौ बुङो बिदिनो मेसें बोथोरावबो जोंना गोबां बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावनाय खौ जों नुनो मोनो आरो जोंना उम मेसें बोथोराव माने ओ गोजांनाय गोजांनायबो माने जायो आरो जेरै आघोन मासफोरावहाय जोंना ओ जेरै गोबां माने गोजांनाय ओ गोजांनायजोंबो माने जोंना बिदिनो आबाद मावनाय जायो जेरै गोजां बोथोराव जोंना गोजां बोथोरनि आबाद मावनाय जायो ओ थिग बेबायदिनो जोंना जेरै ओ दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंना ओ दैज्लां बोथोराव अखानि बिबाङा गोबां जायो जेरै जोंना दैज्लां बोथोर होनब्ला अखानि बिबाङाबो बाङो अखा हानायजों लोगोसे जोंना दैज्लां बो थोराव गोबां बिदिनो दै बाना जानायखौ माने जों नुनो मोनो।
औ
जानायनाय बिदिनो गामि एबा न'खर एबा बिदिनो मिथिंगायारि सावगारि माने सोलायहोयो ओ बे जोंना दैलां बोथोरावहाय औ बिदि अखाल' नङा जोंना ओ बारबो बारनाय जायो जोंना दैज्लां बोथोरावहाय ओ माने माबे समाव माबे सिमब्रै सिमब्रा फैगोन बारा माने जोङो हमना मोनो। हमनानै मोना बिदिनो जोंना बार फैयोब्लाबो जोंना दैज्लां बोथोरनि बारा माने गोबां माने जोंनो माने बाख्नायथावना एबा ओ जोङो गोग्गाथावना होनना बुंनो हायो। जेरै जोंना दैज्लां बोथोरावहाय जोंना बार बारोब्ला जोंना जेरै माइ गायग्रा सुबुंफोरा गोबां गोजोननाय मोनो जेरै जोंना गरमजोंहाय माइ गायनो हायाब्ला जेर जोंना बार बारोब्ला जो माने जोंनि माइ गायग्रा सुबुंफोरा ओ आबादारिफोरा माने गोबां मोजां मोनो आरो बिदिनो जोंना दैज्लाङाव ओ गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै माइ आबाद ल' नङा बिनि अनगायैबो बायदि बायदि माने उफ्रा खेथि दङ जोंना ओ बेफोरखौ माने मावनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। आरो जोंना ओ औ नंगौ ओ बि दिनो आरो जोंना दैज्लां बोथोराव माने औ गरमनि बिबाङाबो एसे बारा जायो आरो औ गरमा माने एसे बारा जायो जोंना जेरै ओ सान्दुंनि गाबाहाय दुङोब्ला जोंना माने गरमजोंनो माने मानसि सुबुंफोरा माने महरा बो सोलायनो हमो आरो दैज्लां बोथोरावहाय ओ जेरै जोंनिया गायनाय फुनायनि दिन नालाय बेखायनो मानसिनि मिथिंगायारि महराबो ग्रोम ग्रोम थायोआानोखा बिदिनो जोंना मानसि महराबो आबाद मावनाय सान्दुंवाव थानायजों महराबो मोनसे मानसि सुबुंनि महराबो सोलायो आरो। ओ जोंना बिफां बिलाइ होनना बुङोब्ला जोंना दैज्लां बोथोरनि अखा हानायजोंनो जोंना मिथिंगायारि महरा माने सोमखोर समायना जानानै थानायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेब्ला जोंना बारहुंखा फैयो अब्लासो जोंना बै बारहुंखाया जेरै बारदै सिख्ला होननानै बुङो बे फैयोब्ला माने बियो रावखौबो सिनाय हाया ओ बियो बिदिनो मिथिंगायारि महरखौबो सोलाय होनां गालांगोन जेरै बिफां लाइफांफोरखौबो सेफायनानै गालाङो माने ओ बियो बारदै सिख्लाया फैयोबा माने रावखौबो सिनाया माने गावनि गोसो बायदि बियो ओ सौसिनानै थाङो थिग बेबायदिनो जोंना औ मेसें बोथोरावबो जोंना ओ बार फैया होननानै जों बुंनो हाया मानो होनबा जोंना मेसें बोथोरनि समावबो जोंना बार फैयो ओ जेब्ला जोंना ओ मेसें बोथोर थांहां थांहां जायो ओ जेरै जोंना ओ मागो बैसागो जायो नालाय नोंथां बिदिनो जोंना ओ बैसागु दानावहाय जोंना ओ जेब्ला खोथिया फोनायनि सम जायो एबा दैज्लां बोथोर हाबां हाबां जायो अब्ला जोंना गोबां बार फैनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो ओ गोबां बार फैनानै बिनि सिमब्रे सिमब्रे खालामनानै मिथिंगानि सम समायना रमायना बिफां लाइफांफोरखौ माने सिफायलाङो आरो मानसि सुबुंनि थाग्रा खुलिखौबो सेफायनानै गालाङो बिदिनो गोबां महर सो हायो जोंना बारा ओ आरो लोगोसे जोंना बारजों लोगोसे अखा खानायखोबो जो जों नुनो मोनो। बिनो जोंना मेसें बोथ थोरा मेसें बोथोरावथ' जोंना एसे गोजांनाय जायो नालाय नों थां बेनिखायनो मानसि सुबुं फोरा ओ जोंना मेसें बोथोरावहाय बिदि ओ माने दुब्लि फोथाराव बांद्राय ओंखारनाय जाया बिनिखायनो जोंना मेसें बोथोराव ओ सुबुंफोरनि महराहाय आलादा जायो। ओ आथिखालावथ' नै दा सोलिबाय थानाय दैज्लां बोथोर नङा होनब्ला नोंथां बेवहाय जोंना मानसि सुबुंनि महराबो सोलायो मिथिंगानि महराबो माने सोमखोर समायना बिफां लाइफांनि बिलाइजों माने सो समायना माने ग्रोम ग्रोम जानानै थानायखौ माने जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथाङाबो माने दैज्लां एबा मेसें बोथोरनि सोमोन्दै नो नोजोर होनानै माने माबायदि नुहुरदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ जागोन नोंथां ओम बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा माने मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर माने गेजेराव गोबां फा राग दं आरो नोंथां औ जों मेसें बोथोराव माने गोबां रानस्रावस्राव जेरै थुला बाला बे जायो आरो नोंथां औ जोंहा माने डिसेम्बर माने जोंहा नबेमबर माफोर हाबबानो जोंहा माने जोबोद गोजांनाया हाबजेनो आरो औ अब्लाना जों माने जेब्लानो गोजांनाय जायो तुला ला मेसें बोथोराव जोंहा माने जोंनि देहाफोरखौ रानस्राव रानस्राव मोनो आरो ना थां औ रानस्राव रानस्र माने गोसोफोरखौ एसे बारा सुखुवा सुखुवा मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो माने गोजां बोथोराव जोंहा माने सानाबो एसे माने गुसुं जायो आरो नोंथां औ गोजां बोथो राव गोजां बोथोर भराव माने जोंना साना माने ब्रै ब्रै रिं गाफोरावनो माने खोमसि जायो आरो ना
औ नंगौ
औ बेबायदि नो माने जोंहा गोजां बोथोरावबो जोङो गोबां माने आबाद मावनाय जायो औ जोंहा माने बोरि हाफोराव जोङो माने दैज्ल मेसें बोथोरावथ' जोंहा दै जाखाया नालाय नोंथां बेनिखायनो
नंगौ नोंथां
जायफोर बुस्थु माने गायबाबो सेवनानै थाङा
औ
बेफोर बेफोर आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय जोंहा आलु बेफोरबायदिफोरखौ जोङो माने गायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा माने लाव फोराबो जोंहा दैज्लां बोथोर मेसें बोथोरनि दङ नालाय औ जोंहा माने बे मेसें बोथोराव जोंहा मेसेंनि लावफोरखौ गायनाय जायो जोंहा माने लेस्राखौ जों माने दाहायथ' जों माने हाथाय बाजाराव जों अराय माहाबो जों लेस्रा फिथाइखौ जों जानो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
अनगायैबो फटलफोर जों बेफोरखौबो माने जोङो अरायमाहा मोनजायो होननानै बुंनो हायो
औ नंगौ
बेनिफ्राय जोंहा गोलोम बोथोर होनोब्ला जोंहा माने गोलोम बोथोराव माने गोबां अखा फोर हायो आरो नोंथां औ दानिसो नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो जोंहा गोलोम बोथोराव माने दैनि आंखाल गैया जायो माने जोङो माने दैनि आं खाल गैयिनि थाखायनो जोङो माने दैलां बोथोराव माइ आबादखौ जों मावनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंहा बोरि हाफोराव जोङो माने गोबां मैगं थाइगंफोरबो जों गायनानै लानो हायो
औ नंगौ
माने जोंहा जोङो दैज्लां बोथोरफोराव माने जोंहा एसे गरम जायो नालाय
औ
औ जोंहा माने गरम जायो बेयाव जोंहा बार बारोब्ला जों गोसोफोरखौ माने गोजोननाय मोनो आरो'
औ नोंथां
औ औ बेनिफ्राय जोंहा माने बेनिफ्राय जों आरो माने गोजा गलम बोथोरफोराव जोंहा माने गोलोम बोथोरफोराव जोंहा आरो माने उम माने बार बारोबब्ला सिउ सिउ हिउ माने गोबां बार अखा फैयो गोलोम बोथोराव औ बेबायदिनो बार अखा जोंहा बेबायदिनो गोलोम बोथोराव बेबायदि गिनायबो फैयो जेरैबा बार फोरा हरखाब फैयोब्ला जोंहा न' बां बुखारलाङोबा जोंहा मा जागोन बे फोरबायदि जोंना गिनाय सोमजिखाङो आरो नोंथां औ औ जोंनि जोंनाथ' बांसिनानो जोंहा बयनाबो फाखानि बेफोरबायदि न' गैया नालाय जोंहाथ' माने जोंना बर'फोरा बांसिन बेबायदिनो हानि फिसा फिसा न' लुनानै जों थायो बांसिन बेनिखायनो जों बारफोर फैयोब्ला न' फोरखौ माने बुफायलांजानो गियो आ रो औ बेबायदिनो जोंहा माने औ बार अखा फैनानै जोंहा माने जोबोद दैज्लां बोथोराव जोंहा बेबायदिनो बार अखा फैनानै माने गोबां खहाबो जायो आरो नों
औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो जोङो सुबुं माहारिया जेब्ला बैसाग दान ओ सो फै हाङो अब्लानो जोंना माने गिनाय सोमजियो नङा होमब्ला नोंथां ओ जोंना मोनफैलाय बाय बार अखानि दिना होनानै जोंनि सुबुंफोरा माने गिनाय फैयो जेरै ओ बो थोरा सोलायो मेसें दैज्लां सोलायो थिग बेबायदिनो गोसोनि साननायाबो सोलायो औ औ जाबाय नोंथां औ बिदिबा ओ
औ
दोन दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ उम